औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ ओ नोंथांजों आं दिनै फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय बा संनाय खावनाय बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै हर नाय जादों आरो नोंथां।
औ
औ ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा सावरायनो सम दंना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला नोंथां ओ जे जोंहा जोङो जोंनि दोरोङारि जा ओंख्रि बेनि सोमोन्दैनो एसे सावरायग्रोनोसै नामा मा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबा जोंहाथ' गोबां दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नो
औ जे जेरै अनलाजों दाउ सबायाइजों साम' ओम नारजिजों अमा बेफोरबायदिनो बेफोरनि सोमोन्दैनो आं नोंथांनाव फंनैसो बाथ्रा बिदिनो मोनथिनो लुबैदों नोंथाङा आंनो नों नोंथांमोन नि ओनसोलावहाय माबायदि सङो एसे फंनैस सो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां‌।
औ हेल' नोंथां
हेल' नथां औ औ जों दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला ओ बर'फोराथ' दिनै ओ खारै ओंख्रिबो जायो नङा होमबा जेरै साम' साम'खौबो सबायाइजों सङो। इसे एनै खारै होलानानैबो जायो थिग बिदिनो जोङो नारजि अमायावबो जोङो मालाबा एसे गुरै जानायनि थाखाय जोङो मालाबा बेयावबो एसे खारै होनानै जायो नङा होमबा नोंथां? आरो लोगोसे जोङो दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा ओ गिबियावनो जोङो ओंखामखौनो जोंनि गाहाइ जाग्रा आदार हिसाबै जानायलाय जों बर'फ्रा आबाद मावनानैनो जायो। थिग बिदिनो जों ओंखामजों लोगोसे जोङो ओंख्रि जायो जेरै जोङो ओ खुमब्रानि अनला मालाबा खुमब्रा खारैबो जायो जोङो। अनलाखौ जोङो दाउजों अम अम मा होनगोन? दाउ बेदर आरो हांसो बेदरजों जायोब्ला बांसिन गोथाव जायो होननानै गोबां मानसिफोरानो जेरै खुमब्रा आरो ओ
माने खुमब्राखौ जोङो हांसो आरो दाउ बेदरफोरजों बांसिन जानायखौ जों नुयो आरो आरो बिदिनो जोङो ओ सबाय सबाय अनला सबायजों दाउजोंबो जोङो बिदिनो संनानै जायो थिग बिदिनो आरो बर'फ्रा मेवा जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनो औवा नङा होमबा ब खोनिफ्रायबो जोङो मेवाखो खौबो जों सबायजों जोङो संनानै जायो सोरबा सोरबा बेखौ बेदर होलानानैबो जायो आरो थिग बिदिनो जोङो ओ जोङो जेरै खुमब्रा लोगोसे खांख्रिखला आरो लेस्रा भिन्दि पटल बिदिनो जों गोबां ओ ओंख्रिफोरखौ जोङो गावगायनो बुथुमनानै बा गाव गायनो आबाद मावनानै जोङो बर'फ्रा जायो। गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरो आथिखालावबो जोङो गावनो आबादखौ मावनानै जोङो गावनो ओंख्रिफोरखौबो जों गावनो जायो आरो।
औ नंगौ।
जेरै जोङो आरो बाहेरनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय होननानै बुङोब्ला जेरै दिंखिया बिनिफ्राय जोङो खिफि लेवानि माना मुनि जेरै सिब्रु मैगं बेफोरो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मुलि बायसा जोङो बेखौ बा-बाहायो आरो माने मुलि बायसा बेखौ जोङो जाबोयो मानोना जोङो खिफिलेवानि माना मुनि ओंख्रि जायोबा जों उदै गाहाम थायो होननाय मोनसे खोथा दङ नङा होमबा नोंथां? जेरै बेफोर रखम ओंख्रिखौबो बर'फोरा जोङो गावनि न'आव मोननायजों लोगोसे जायखो जों गाया बियो मिथिंगानिफ्रायनो सोरजिनाय बेफोरखौबो बर'फोरा खनसायनानै जायो आरो मानोना गासै जोंनि बे मिथिंगायावनो जोंनि आदारफोरा गासैबो मुलि गोजासो होननानै बुंबाबो गोरोन्थि नङा आरो जेरै नोरसिं बिलाइ बेफोरखौथ' जों गाया नङा होमबा बेफोरो जेरै रज'यो बेफोरखौबो जों जायो ओ जेनबा आलुफोराव गारलानानै दालिफोराव होलानानै मानोना बेखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव फोरनि थाखाय मोजां होननानै जोङो मिथियो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जोङो आरो दों ओंख्रि दोङो जोंनि गेजेराव जेनेबा जायखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोनो। ओ ओ दिंखियाजों लोगोसे आरो बायदि बेला जोङो ओंख्रि जोङो मिथिंगानिफ्रायनो गोबां मोनो आरो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय मा मा ओंख्रिखौ ओ दोरोङारि हिसाबै जोङो जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ‌ जोंनि ओनसोलावथ' दा जोङो जोंनि जा ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथाय जोङो जेन जेनेबा अनलाजों दाउ ओ‌ सबायजों सामो बेफोरखौनो जोङो होनो नङा होमबा।
औ।
औ बिब्दिनो जोङो बिनि अनगायै नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांनाय जे खिफि लेवा माना मुनि दिंखिया बेफोरखौबो जोंनिथिं नागि‌‍‌र नानै जायो आरो बेफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं‌ थाय थाइगं नालाय बेफोरावहाय जेबो रासायनारिओ मुलिफोर थाया बेनि थाखाय खायनो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै जोंबो बेफोर मैगंखौ नागिरनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेजों लोगोसे जोंहा जेरै थास' बिथ्रि बिब्दिनो औ पाद्रि लेवा बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरखौ नागिरनाय जायो आरो बिदिनो गोबां ओ गोबां गुबुन गुबुन मुंनि मैगं थाइगं दंबावो जायखौ जोङो ओ मिथि मिथिजोबबाबो जोंनि बे ओ ओनसोलफोरावहाय नागिरनानै मोना बेनि थाखाय जोङो बेफोरखौहाय ओ दानि जुगाव सिनायैबो जानो हमलांबाय।
औ।
औ बिब्दिनो जोंहा बेफोरखौथ' बिब्दिनो नागिरनानै बारा जा बांनो‌ टाइमबो मोना बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौओ दाना हाथाय बाजारनिफ्रायनो नाय बायनानै लानानै फैनानै जाफैनाय जायो आरो
औ नंगौ‌ नोंथां।
बिनिफ्राय आङो नोंथांनो जे जोंनि सबायजों साम' अनला दा जों दाव बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा फोरमायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
जोंहाथ' बर'फोरा अनला खारैखौ गोबां फोरबोफोराव बा हाबाफोराव बाहायनाय जायो न नङा हबा नोंथां औ बे बिबदिनो जोङो जेरै अनला खारैखौ ओ हाथा खुरनायाव बाहायनाय जायो बा मायरं ओ गोरलै बाव बनायाव बाहायनाय जायो‌ बाहा बेखो औ बेखौहाय जोङो ओ‌ अनला खारैखौहाय जोङो ओ दाउ बेदरजोंबो जानो हायो‌ओरैनो आलुफोर होनानैबो जानो‌ हायो औवा मेवा मेवाइ जोंबो जानो हायो दाथ' औवा मेवाइ मोननायनि बोथोर नालाय औवा मेवाइजों जानो जोबोर मोजां जा जायो आरो बिब्दिनो ओ जोंहा अनलाजों दाउ संनोथा संनो जानो थाखाय जोङो ओ अनलाखौ जोङो न'नि माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नगौ।
बिब्दिनो जोङो माइरंखौहाय दसे रुइनो थाखाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ दसे थाखांनानै जेनेबा माइरङा रुइनाय बायदि जायोब्ला जों बेखौ बोखांनानैहाय खिरखायाव सुनानै ओ लानाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो सुखांनानै ओ दैखौ सरदनो थाखाय दसे सम दोनथ'नाय जायो जों बेखौ देगोन नालाय बिनि थाखाय जोङो दै गोनांबाथ' जों देनो हानाय नङा बेनि थाखायनो दै राननायनि थाखाय जों दसे ओरैनो दै राननो थाखाय दोननाय ओ जेबोला दैया रानो अबोला जों उलारबा गाहेनाव देयो गोदोनि दिनाव थ' उलारफोरावनो गायेनफोरावनो देयोमोन नालाय दाना दानाथ' जोङो नुनो मोनबाय मा ग्राइन्डार मिक्सारावसो ओ उनो मानसिफोरा हाय गोदोनि बायदि बिफोरबायदि उलार गायेन गायेजों देनानै जानो नागिरला आरो दाना
नंगौ नोंथां गासैबो गोरोबफ्लेनाय ओ जोंनि सायेदावबो थिखालाव जेनेबा गोबां जेनबा बै नोंथाङा रुलार मा होनना बुङो जोंनि साइडथिं दिंखि बा यो दोरोङारिफोरा जायखौ जों आयथिंजों गानानै देयो नङा होमबा अन गुन्दैखौ ओ आथिखालावथो जों मिचिन ओंखारबाय मिचजोंबो जों आथिखालाव देयो आरो जायखो जोङो ग्रिन्डार होनानै बुंबाय नोंथाङा बेजोंनो जोंबो बाहायो आथिखालाव बे देग्रा जायखौ जोङो दिंखि होननानै बुङो आयथिंजोंं गानानै जे जों माइरं देयोमोन गोदो नवा होमबा बेफोरखौ जों नुनो मोनो थांला आरो जोंनि बे गोदो गोदायनि सोबा मिचिन गैयि समाव जों बिदिनो उम आयथिंजोंनो देनानै जोङो माइखौ सौहैयोमोन नङा होमबा
औ नोंगौ
दानि जुगावहाय बेफोर मुवा बेसादफोरा बाहायनाया खमायलांबाय आरो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनोबो हमबाय आरो जे दा दानि नोंथाङा बुंदोंमोन जे दिंखि बेयो दा ओ गोबां गामिफोराव नायगिरहैब्लाबो जों बेफोरखौ नायगिरनानैनो मोननाया गोब्राब जासि
ओ औ नंगौ नोंथा थारैनो
औ दानि जुगावहाय बयबो ओ बिब्दिनो खम समावनो जानायखौ नागिरो बे नि थाखाय मिचिन बा ग्राइन्डार मिक्सार बेफोरबायदिनो ओ मुवा बा आगजु बाहायनानै जों खम समावनो जानाय बेफोरखौ नागिरो आरो खस्थ' गैयि बेफोरखौ नायगिरसै नालाय बिनि थाखायनो बांसिनानो बेफोर जोंनि जा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय ओ आगजु बा मुवा बेफोरो गोमालांनो हमबाय आरो
अ अ अब्ला नोंथां जोंङो समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगोखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथांजों सावरायलायनो मोननानै जोबोर ओ गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों नोंथां